हेल'
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननायखौ नोंथांनो जाजि हर नाय जाबाय नोंथां ओ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
औ आङो मबाइल जेखौ जोङो बर'आ जानबुं बुङो बिनि बागैसो इसे ओ मुलामफा आरो इनि ख'हानि बागै इसे सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नों नोंथाङा सम दङ'बा रायलायनो हागोन ना?
औ सम दङ' नोंथां नोंथाङा अब्ला जोंनि आथिंखालाव मबाइला माबायदि जोंखौ मुलामफा होयो एबा खहाबो खालामो बेनि बागै आंनो फोरमायना होदो दे नोंथां
अ अ ओ मबाइल फना जों सुबुंफोरनि मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै जों दा बयबो मोनथि खायो ओं जेखि खामानि मावा मानो जोनो मबाइल फननि गोनांथि जाथारो जेरैहाय जोङो बहायबा थांदों जों बाजारफ्राव थांदों ओमफ्राय जों माबाफोर ओ नां नांगौ अब्ला जों ओ माबा एबा जों माबाफोर न'आव बावबोदों बेफोरखौ जोङो न'नि मानसिफोरनो फन खालामनो थाखायबो जों मबाइलनि गोनांथि जायो दानि जुगाव मबाइलानो गा सिबो खामानि होजोबो होननानै जों मोनथिखायो बेजों लोगोसे गोदोनि सम ओ गोदोथ' नङा माने मोनसे समावहाय जोंना कर'ना भाइरास बिदि मोनसे जादोंमोन अब्ला आहा जोंना स्कुल कलेज गासिबो इउनिभारसिटि बन्द' जाजोबदोंमोन अब्ला जोंना स्कुलफ्रावबो क्लास लानाय मानाय गासिबो बन्द' जाजोबनाय समावहाय ओ अनलाइन क्लासेसनि मोनसे माबा ओंखारदोंमोन जेरावहाय स्टुडेन्टफ्रा फरायसाफ्रा एबा फोरोंगिरिफ्रा मबाइल एबा लेपटपफोरजोंनो क्लासेस लानाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोन्दोंमोन आरोना बे समावहाय मानोना स्कुल फ्राथ' बन्द'मोन नालाय बे समाव लकडाउन जानायनि समावहाय जोङो ओ अनलाइन क्लासेस औ मबाइलजों अनलाइन क्लासेस लानाय स्टुदेन्टफोरा बेजों गोबां मदद होदोंमोन आर ना दा दाबो जागासिनो दा स्कुलफ्राव जायाबाबो बेलेग जायगायाव एबा बेलेग बेलेग फरायनायाव अनलाइन क्लासेसफोर दाबो जायो आरो ना बेजों लोगोसे आरोबाव इउटुब मबाइलावथ' मोनसे एप दंङो इउटुब होननाय बेयाव जोंङो गासिबो मा नांगौ बेखौनो नागिरनानै मोनजोबो आरो ना जेनेबा हमनानै लादो नोंथाङा मोनसे हबि दंङो जे हबिखौ जेनेबा ओ जोङो न' खाथियाव जेनेबा बे फोरोंगिरिया फोरोंग्रा एबा क्लासेस लाग्रा गैया जेनेबा ओ गिटार सोलोंनो लुगैयो नोंथांङा बेखौहाय ओ फोरोंगिरि एबा फोरोंग्रा क्लासेस लाग्रा बिदि गैयैआव जों इउटुबफ्रावनो नायनानै सोलोंनो हायो बेफोरखौ जों इउटुबफ्राव ओ नानै नायब्लानो नुबाय आरो ना भिडिअफोर ओंखारखायोखि जोङो मारै गिटारखौ मारै दामोब्ला मारैहाय आखाइ हमनांगौ माबारैहाय आखाइखौ लानांगौ आसिफोरखौ माबारै दोननांगौ इफोरखौ जोंङो इउथुबावनो फारि फारि फोरोंलांनाय मेरला भिदिअसफोर नुनो मोनो आरो ना ओम बेजों लोगोसे आरोबाव ओ जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फोरों क्लासफोराव फोरोंनायाव हा जोङो माबाफोर बुजिआखैबा बेखौहाय जोंङो न'आव फैनानैहाय इउटुबफ्राव मोजां नागिरफैयोब्लाथाय बे मोजां बुजायनाय एबा मोजां भिदिअ खालामनानै हगारनायफोरखौ गोबां नुनो मोनो जोंङो इउटुबफ्राव नागिरबानो मोनो जेबो माबा जाया जोंना आरो बेजों लोगोसे जोंना ओ कम्पिटिटिभ एकजाम जेराव गभर्नमेन्ट एकजामफोराव माबा होनो थाखायथ' जोंना रिजनिं आरो मेथ सफ्रा गोब्राब जायो जोंङो बेफोरखौ इउटुबनिफ्राय सोलोंनो हायो जेरै इफोरखौथ' जोंङो बुजायग्रा सासे थानांगौ नालाय गोरों सासे बुजायग्रा थानांगौ जों हारसिं फरायनानैल' जाया बे मेत्सफोराथ' रिजनिंफ्रा जों बेफोरखौ ओ गरिब मानसिफ्राथ' जों बयबो कर्स लानानै फरायजोबनो हाया फैसा फैसा गारनानै इखौ जोंङो मबाइलफ्रावनो जोंङो सोलोंनानै सासे मास्टारखौ सायख'नानै मोजां बिनि लाइभ क्लासेस एबा बिनि भिडिअसफोरखौ नायोब्ला जोंहा ओ जोङो एकजामफ्रावबो मोजां हाहैयो आरो ना जों मोजां सोलोंनानै आरो दानि जुु ओ टुइन्टिफार्स्ट सेन्सुरिआव जोंना ए आइ बो ओंखारबाय जेराव जोंङो चेट जि पिटि जमिनाय बेफोर ओंखारबाय आरो ना ओ बेजोंहाय जोंङो ओ फरायनाय ओ फरायनाय एबा जोंनि माबाफोराव एसाइनमेन्ट एबा गोबां प्रजेक्टसफ्रावनो जोङो चेट जिपिटि जमिनारनिफ्राय जों गोबां हाय मदद मोननो हायो जोंङो माबाफोर सोंथि सोंना सोंनायखौ जोङो बेहाय थुनानै एबा लिरनानै होबानो ओ माबाफ्रा ओंखार जबो आरो फिननायफोरखौ जोङो बिसोरो जोंनो मो मोजां होयो आरोना आरोबाव ओ बिनि जा
ख'हाखौ बुंङोब्ला मबाइला बाराद्राय बाहायोब्ला गोबां खहा होयो जोंनो जेरै ओ मेगनफ्राबो गाज्रि जायो जोंना सि जेनेबा स्क्रिन टाइमा बाराबाथाय जोंना मेगनाबो गाज्रि जानो हमो आरो बेजों लोगोसे जोंना फरायनायाबो बारा गोसो होनो नागिरा मबाइल' सेरबाय थायोबाथाय जों फरायनायफ्रावबो गोसो जाया एबा ओ फरायनो बाग्रा बिदि जालाङो आरोना जोङो इजों लोगोसे जोंना ससियेल मिडियाबो गोबां खहा होयो जेरै ओ जानला मोनला बाहायनाय एबा गोबां माबा माबि हगारनाय मानाय जों नुनो मोनो बेफोराव जोङो ससियेल मिडिआफोरखौ बाराद्राय बाहायबाबो जोंनि थाखाय बेफो खहा होनो खहा होयो आरो बेजों लोगोसे गथ'फोरनि थाखायथ' ससियेल मिडिया एबा ओ मबाइला बिराथ गाज्रि दानि जुगावथ' बयबो गथ'फ्रानो बिमा बिफानि मबाइलखौ लानानै उन्दैनिफ्रायनो सेरनाय मानाय भिडिअफोर नायनाय बेखौ नुनो मोनो बेफोरो ओ मबाइलाव मोनसे माबा थायो कितमड होननाय बेखौ जोङो अन खालामना होबा बेलेग गार जेबो नुनाय नङा आरो ना गथ'फ्रा खिन्थु खायफा फे बिमा बिफाफ्रा बेफोरखौ होनो रोङा माने ओ बे बेजों गथ'फ्रा नुथावै एबा नुनाङै बुस्थुफोरखौ नुनानै गोबां गाज्रि बुस्थु सोलोंनानै लायो गथ'फोरा गोबां नुनो मोनबाय आंङो दानि जुगाव गथ'फ्रा मबाइलफोरखौ लानानै भिडिअफोर नुनानै गोबां ओ सोलोंनाङै एबा मोनथिनाङै बुस्थुफोरखौ मोनथिनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना गथ' गथ'फोरनि गेजेराव बेजों लोगोसे ओ लामा सामाफ्राव जोङो थाबायनाय एबा गारि सलायनाय बेफोराव जों मबाइल फन रायलायनानै सालायनाय एबा बिदिनो मबाइल फनाय सेरनानै थाबायनायफोरबो जोंना एक्सिडेन्ट जानायनिबो गोबां रिक्स थायो। जेरै मबाइलफोर सेरनानै गारि सालायनायफोराथ' जोंना बादा होखायो बेबायदि सालायनो मोना होननानै नाथाय बांसिन मानसिफ्रानो मानिया बेफोरखौ बिदिजों जोंना एक्सिडेन्ट जानायफोरनिबो गोबां रिक्स थायो आरो ना आं बेखौनो बुंनो सानो मबाइला माने मोजाङै बाहायोब्ला मोजाङानो बुस्थुआ नाथाय जोंनि बाहायनायनि सायावसो बिफोरो खि जों माबारै बाहायो बेखौ बिनि सायावसै आरोना जोंनि सायावनो बेफोरो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा आंनि सिगां फोरमायलांनो हागोन नोंथां
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मबाइलनि माबायदि बाहायोब्ला मबाइला माबायदि जायो
बेखौ मोजाङै फोरमायना होलांनायनि थाखाय ओ नोंथां नोंथां दा आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि ओ जोंनि माखासे ओ आसाम रायजोआव गोबां हारि हारि हारिफोरनि ओ हारि हारिसाफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों जोंना गोबां ओ आसामाव गोबां जाथि एबा हारिजों बुंफबनाय आरो बिस्रा गावबा गावनि माखासे हारिमु दोरों जानाय लोंनायफोरजों बुंफबजोबनाय बिनि थाखायनो आं नोंथांनो बे आसामाव थानाय जोंनि थागिबि जायखौ जों थागिबिबो बुंनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै था गिरि हारिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथां जों गिबियावनो बुंनांगोन बर' बर'आनो आसामाव ओ मोनसे थागिबि एबा देरसिन एबा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि
उम
जोंहा बर'आ ओ गोबां रोखोम गावहानो गोबां रोखोमनि राव बेजों लोगोसे हारिमु जानाय लोंनाय बे गाननाय जोमनाय माखासे आसार खान्थिफोर दङ' बर'आ बर'फोरा गुबैयै बर' रावखौनो रायज्लायो बेजों लोगोसे बर'आ ओ ओ बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा दख'ना गामसा फिसा आर'नाइ बेफोरनो बर'आ बेजों लोगोसे आरो बुंबावनो सान्दोंदि ओ बर'नि अनगायै जोंहा गुबुन गुबुन हारिफोरबो गोबां दंबावो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै नैथियाव दङ' जोंहा कार्बि कार्बि हारिनि कार्बि हारि बेनि उनाव दङ जोंहा मिसिं हारिनि सुबुंफोर आरो बिनि उनाव दङ सनवाल कसारि बेनि उनाव दङ' देवरि हारि ओमफ्राय बिनि उनाव दङ राभा आरो बिनि उनाव दङ' जाहैबाय दिमासा बिनि उनाव दङ' जिउआ आरो दंबावो जोंहा खसरासबंसि ओमफ्राय दङ' जोंहा जायखौ जोङो साहा बागानिया थि ट्राइब होननानैबो मिथिनाय जायो। जायखौ जोङो आदिबासिबो बुङो बे दङ। बिनि उनाव जोंहा दङ जोंहा थाइ फाखे ओ बेनि उनाव दङ जोंहा सिमफ' बिनि उनाव जोंहा खेलमा सरनिया कसारि आइसबिति बिनि उनाव जोङो थाइ आहम आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो जे असमिया ओ बेंगलि बिनि उनाव दङ' जोंहा ओ मुस्लिम हारिनि मानसि बिदिनो गोबां आसामा गोबां हारि हारिसाफोरा बुंफबनाय आरो बिस्रा गावबा गावनि जानाय-लोंनाय गाननाय जोमनाय राव हारिमु बेफोरबो आलादा आलादा आरो ना बेनिखायनो आसामा जोंहा मोनसे दडाइभारसिटिजों बुंफबनाय एबा डाइभारसिटि। हादरसा होननानैबो मोनथिनाय जायो। बेयाव गुबुन गुबुन हारि जाथिया थांनानै थानायनि थाखाय ओ आं कार्बिहारिनि एसे बारै एबा बिसिनि सोमोन्दै एसे बुंलांबावनो सानदों कार्बिहारिया जोंहा गोबां गानग्रा-जोमग्रा दङ' जेरै हौवासाफोरा गानो ओ सेरें साय हान्था साय इखि साय लक अ बेफोरखौ गानो आरोना। ओमफ्राय हिनजावसाफोरा कार्बि हारिनिया गानो फिनि पेकक। बिदिनो फे सेलें, फे खाजुवारि
बेफोरखौ गानो कार्बिनि गाहाय फोरबोफोरा जाहैबाय। रंखेर हासा के-केकान ओमफ्राय दङ' जाहैबाय समांखान बेफोरनो गाहाय आरोना बेजों लोगोसे जोंहा मिसिं हारिनि बारैबो आं एसे फोरमायनोसै मिसिं हारिनि मुंदांखा फोरबोआनो जाबाय आलि आइ लिगां ओ बे बे आइ आइलि गांखौ फागुन दानाव बिसोरो ओ सेथि ओ बुधबाराव फालिनाय जायो। आलि आइलि गांनि ओंथियानो जाबाय आलि मानि बेगर, आइ माने फिथाइ आरो लिगां मानि दिन्थिनाय मानि होनाय बेखौनो आलि आइ लिगां होननानै बुंनाय जायो आरोना बे आलि आलि-आइ लिगाङाव गुमराग मोसानायखौ मोसानाय जायो। बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा मिसिंफोरा फालिबावो खराग फोरबो